हेलौ।
अ मा खालामगासिनो दं नोंथां।
नोंथां नै आं दानिसो सम मोननायलाय बिदिनो जिरायनानै दं आरोना नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दालाय।
ए आं नोंथां आंबो जिरायनानै अ आंबो जिरायनानै दं होनदो आं नोंथां अ ओमफ्राय औ ओमफ्राय नोंथां जामुंफोरा जाखांबाय नामा नोंथां।
नोंथां जानायाथ' जाखांबाय औ जाखांनानै नै दानिसो सम मोननायखाय आं जिरायनानै दं आरो। ओमफ्राय नोंथाङाबो जाखांबाय नामा बेलासिनि जामुं आदारफोरखौ
जानायलाय जाखांबायमोन नोंथां औ।
अ मा मा ओंख्रि मोनजाखो नोंथाङा?
ओंख्रियाथ' नोंथां माबासो जाहैबाय। मेवाइजों दालिजों ओमफ्राय ना भाजि एसे एवनायजों जासाबला बायलायबाय आरो दिनै गरम जों एसे गोथावजों जोबोद मोजां मिलायदों नोंथां दिनै
अ ह-ह
अ ओमफ्राय नोंस्रालायहाय मा माथो ओंख्रि मोनजानाय जाखो नोंथां।
नोंथां जोंहाबो इदि एसे गोथावनो होननांसिगोन दिनै माने जोंहा इदि माबाफ्रावबो जोंहा इदि जाम्फै दंग' फुख्रिफ्राव जोंहा माखासे साम'फोर मोन्दोंमोन नोंथां बेखौ सबाय जोंहा सबायजों साम'जों मोजां जानाय जाबाय एसे
अ बर'फोरखौलाय मा होननो आरोना जोंना ओंख्रिफ्रानो बिदिनोसै जा बोथोराव जा मोनो बेजोंनो जानाय‌। साम' बोथोराव जोंहा साम'बो मोनजायो आरो मोनजाबा जोंहा मा बुंनो जोंहा मोनजा बा मोनजाब्रायलायनाय मोनजायै
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ नोंथां औ।
औ बर'फोरनि ओंख्रि नालाय अनला दाउ
औ नोंथां औ नोंथां औ-औ-औ ओमफ्राय बोथोरफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां। मा होनदों नोंथाङा
अ गायनाय फुनायफोरखौ बोरै सोलिगासिनो दं होनदां नोंथां।
गायनाय फुनाया नोंथां आंना गेजेर गेजेरावनो नांथानानै दं नोंथां गायनाय फुनाया।
अ इदिसो ओमबा ना ओमफ्राय अ ओमफ्राय नोंथां बोथोरफ्रा माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथां।
नोंथां बोथोरा इदि गरम जाफुनानै दंलै नोंथां सानदुं गोसा जानानै दंथारो
अ होमबा दैफोरा बिराद प्रब्लेम जानानै दं नामा नोंथां?
दैयाथ' प्रब्लेमा बारा प्रब्लेम गैया नाथाय एसे सान्दुङा बांद्राय गोसा जानायखाय जोङो फोथारफ्राव ओंखारनाय जाथ'वाखै आरोना नोंथां।
अ नोंथां इदिसो ओमबा ना बा गामिफ्राव माबायदि गायनाय जाखो नोंथां।
गामियाव नोंथां गामिनाबो जोंनिजोंनो एखेेलै कन्डिसना नोंथां गरमनि थाखायनो रावबो ओंखारलायाखै माथो। गरमआनो बांद्राय जानानै दंथारो नोंथां ना
औ।
ओमफ्राय नोंथांनालाय माबायदि जाना दं गायनाय फुनाया?
अ नोंथां जोंनावथ' जोबनानै थांबाय नोंथां।
अ जांख्रा जाबाय होमबा नोंथांना ओ
औ जांख्रा जानाय गमामायैनो सप्तासेखौनो जाबाय होनजाबाय नोंथां बै सिगांआव नि अखा हानायावनो जोङो फोजोबग्रोनानै लानो हागौना जाबाय आरो।
औ आङो ओमफ्रायो नोंथां बोथोरा बोरै सोलिगासिनो दं नोंसिनिथिं जोंनिथिंथ' सान्दुङा बिराद गोसो जानानै दा नोंसिथिं बोरै
अ नोंथां एखेयानो होनजायो गमामायैनो बोथोरा दायो माइखौल' गायहोनाय बादि जाबाय जोंखौ एसे एडभान्स हानाय बायदि। जाबाय बोथोरा देग्लाय अखाया ओ जेनेना थेने गायग'नो होनाय बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय दा खरानसो जानानै दं आरोना नोंथां ओ औ। जा हादों जि हानाय हाबाय आरो बे समाव सोम जेन थेन गायग'नानै लानो हानाय जाबाय आरोना नोंथाङा। ओमफ्राय नै दा खरानसो होगासिनो दं माथो। औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा बादि माने फ्रिफोर दंबायबायो नामा नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियानो दङ'।
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव मोनसे टपिकनि सोमोन्दैसो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ नोंथाङा होमबा नोगोर सोहोरनि सुबुंफोरनि थासारि एबा बेफोरनि हान्थामेलाफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां हागोन मानो हाया जानो?
अ बिदिबा नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होलाय नोंथां ना
औ जागोन दे नोंथां हबा आं फोरमायलांनि नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आरो ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
नोंथां जोङो गामिनि गामि सोहोरनिजों गामि गामिनिजों जोंहा जोंथ' गामियावसोनो थाग्रा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय जों नोगोरनिखौहाय थांनानै नुहैयोब्ला जों बिराद माखासेसो एखुथा बायदि नुहैयो आरो ना नोंथां जोङो जोंनिआ गामिजों मिलायै बायदि नुयो जाय जायगायावहाय जोंहाआ थानो थाखाय जायगा जायगानि आंखाल आरो हा हा नि जोंहा बिराद गोबां आंखाल जानानै दं आरोना नोंथां सोहोरफोराव आरो ना हान्था मेलानिथ' जेबोनो हान्था मेलानिथ' जेबो आंखाल गैया नोंथां टाउन सोहोरावहाय नाथाय जोंना? टाउन सोहोरावहाय गावजों गाव एबा गावजों गाव मिलायो लायै गावजों गाव सैलायै गावजों गाव नायनो हालायैनो बेफोरबायदिया नुबोगासिनो दं आरो ना जोङो जोंथ' गामियारि मानसिफोर जाहैबाय। बिदि आरो टाउन सोहोरनि टाउन सोहोरनि बागै जोंहाबो गाज्रिसिन बियो खोन खोनायाखै नोंथांना।
औ खोनागासिनो दं नोंथां
अ नोंथां जागोन दे होमबा? गामि ओनसोलाव जाहैबाय नालाय नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जायो आरोना जोंना
औ नोंथां बिदिनोसै आरो ना जोंनालायो
औ औ औ ओमफ्राय जोङो बिदिनो गामिनि गामि ओनसोलखौ नायोबब्लाथ' जोंहा गावजों गाव बिराद गोरोबलायनाय थायो नालाय नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखायो ना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ औ।
औ बिदिनो जोंहा सोहोर नोगोरनिखौ नायोब्ला जोंहा गावजों गाव मिलायलायै खौ बांसिन नुहैयो आरो ना नोंथां नाथाय गामि ओनसोल जोंहा सोहोरनोगोरनिखौ नाहरोब्ला जोंहा माखासे मोजां सुबिदाफोरबो दं जाय जायगायावहाय जोंहा हान्था मेलानि थाखाय जोंहा आंखाल गैया जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा आंखाल गैया। आरो माखासे जायगा जेरै स्टेनडार्दफोर दङ। जाय जाय जायगायावहाय जोंहा माखासे एसे देभलपसिन बे जायगायावाय जों बांसिन साखोन सिखोनखौ नुयो आरोना नोंथां। ओनसोलावहाय जोंहाथ' गामियारि जाहैबाय बा जोंहा गामियारि जोंहा बिफां लाइफांजोंनो जोंहा मिथिंगाया समायना जाखायो। जोंनि गामियाहाय नाथाय‌। सोहोर नोगोरफ्रावथ' जोंहा बिफां फांसेखौनो नुवा होननाया। नुङा होननानै बुंजायो आरोना नोंथां। नोंथाङाबोथ' गामि सोहोरफोरावहाय थांखांखाबाय जानांगौ बेफोरखौ नुैखाबाय जानांगौ।
औ नोंथां औ‌।
औ ओमफ्राय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा सोहोर नोगोरावहाय जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जोंहा बांसिन लेथ्रासिन एबा दा माखासे जायगायावहाय जोंहा थानो हाय एबा हां लानो हायै माखासे जायगाफोरबो दं जाय जायगायावहाय गाजि मुवा जेरै दाखोर गाजाज्रि गाज्रि जानाय लोंनाय। फोरनिफ्राय जानाय लोंनायफोरनि आग्लायनाय थोरसि दरथा प्लास्टिकनि प्लास्टिकनि बिदिनो बायदिसिना मोनामनाय। मोनामनाय बेसादफोरखौ जाय जायगायाव गारहैयो बे जायगाफोराहाय सोहोर नोगोरनि गेजेराव बा खना जायगा। सुबुं थ जाय जायगाफोरावहाय। थानो हायो एबा हां लानो हायो हां लानो हायो जायगा। जाहैयो आरो टाउन सोहोरनि दंग' एबा जाम्फैफोरखौहाय नायोब्ला जोङो जों गामि एरियानि बायदि नुवा मानो होनब्ला जोंहा गामि एरियाया बिराद साखोन सिखोनै थायो नाथाय सोर
नोगोरनि फ बेयावनो ग आरो नोंथां जाया जायगा गैया जाय जायगायावाय ज थ्रेरस थ्रेरसबिनफोर दङ बे जायगफोराव बिसोर बांसिन सुबुंफ्रानो बांसिन। बिम बे जायगायाव गारा आरो ना नोंथां जि हौ हायाव लेथ्रा लामा सामा आरो जाम्फै दंग' बेफोरावनो गार होननानै जोंनि बे टाउन सोहनि सुबुंफ्रा बांसिन गावनि जायगखौनोेथ्रा बाननानै लागासिनो दं आरो ना नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां औ।
होमबा नोंथाङाबो आं नोंथाङाबो आंनिसिम फंनैसो फोरमायफिननो हागोन नामा? टाउन सोहोरनि बैसनि बाबै
औ हागोन नोंथां हागोन बिदिबा आं नोंथांनिसिम फोरमायफिनि नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
माखासे खोथाखौथ' नोंथाङा बुंलांबाय आं माखासे खोथाफोरखौ बुंनि आरोना नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि सोहोरथिं जाया आरो ना गुबुन हादरफोरनि सोहोरफोरा बाददि जोंनि सोहोरजों जोङो जोंनिनो सोहोराव जों जोंनिास थासारिखौ मोजाङै नुनो मोननाय जाया आरो मानो होनोब्ला जोंनि सोहोराव जों नुनो मोनो जे दा खोर आरि गारनाय आरो ट्राफिक साफिक गारि मथरनि खारनाय हर्न मारिनाय बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोलाव। जोंनि ओनसोलनि सोहोरफ्राव जों गोबां बिबांनि नुनो मोनो नाथाय गुबुन हादर जेरै जापानारिफोराव जोङो बांद्राय बिबांनि बिदि ट्राफिक गाज्रि मैला गारनायफोरखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला माखासे हादरफोर जोंहा गोबां बिबांनि बेफोरनि बागै जोंहा आरो माखासे सिभिक सेन्सफोराबो फ्राय बांसिन बांद्राय बिबांनि ट्राफिक बांद्राय बिबांनि हर्न मारिनाय बांद्राय बिबांनि दाखोर दाला गारनाय आरिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना। नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां। औ नोंथां खोनादों औ।
औ नाथाय नाथाय जोंनि हादराव जों दासिमबो माखासे बेफोरबायदि सिभिक सेन्स एबा जायगा फोसाबनाय आरिफोरखौ जों नुनो मोना। गोबां जायगायावनो गोबां जायगानि खनला खनला जायगायावनो जों बांसिन बिबांनि जों दाखोरफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो जोंनि टाउन सोहोराव थाग्रा सुबुंफोराबो दा गावजों गाव मोजाङै गोरोबलाया आरो। गावबा गावनि खामानियाव एबा गाव गावनो मावनांगौ जायो आरो ना नोंथां। गुबुन गुबुन सुबुङा बै सासे सुबुंनि हेफाजाब होलायनाय होलायोखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथांखौ। आरो गामि ओनसोलाव जोंहा बिदि सोलिया जोंनि गामि ओनसोलनि थानाया एसे बेलेग आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों औ।
औ बिदिब्ला
औ जाग मोजां खबरा औ मोजां नोंथां दे होमबा नोंथां।
औ दे औ दे।